हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
मा होन्दों?
खोनादोंना नोंथाङा?
ओ ओ खोनादों बुंदो। ओ आंङो दंङ ।
ओ माने आङो नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरोखि नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला राय्लायजागोन आरोखि
ओ रायाय सावरायजागोन दे मानि सोमोन्दै रायज्लायगौमोन
जोंनि आबहावाफ माबायदि जोङो गुबुंले जानायखौ नुगासिनो दं बा बेफोरो बेफोरनि खारनफोरा मा आरो सोरनि थाखाय जादों बा जों मा बोरै होबथानो हागोन आबहावा गुबुंले जानायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा सुंदै
औ औ आहावा गुबुंले जानाय होनोबा जेनेबा जोंनि बारमडलाव माखासे कार्बन डाइ अक्साइड नाइट्रजेन बेफोरनि थाखाय जोंनि बार बारमडला बा आबहावाया गुबुंले जायो जेरै आबहावा गुबुंले जानाया बार बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय ओमफ्र ए मा होनो माखासे जाहोननि गोबां गारि मथर सालायनायनि थाखायबो जोंनि आबहावाया गुबुंनाय जायो जेनेबा बार मडलाव कार्बन डाइ अक्साइडआ जेब्ला गोबां जायो बिबाङा अब्ला बार गुबुंले जायो बेफोर मेन रिजोना ओ माने माखासे गाह जाहोना जाबाय दासान्दि जों बिफां लाांनिफ्राय दानफायनानै मा होनो टाउन बिल्डिं बायदि बानायगासिनो ना ओ हाग्रा हाग्राखौ दानस स्रांनायनि जाहोनाव जायो आरो माखासे जेनेबा जों दानि दिनावथ' बां सिनै गारि मथर सालाय सालायनाया बांसिन जाबायनाा ओ पेट्रलनि अवेलनि ब माबानाया बिनिफ्राय ओंखारनाय जाय कार्बन डाइ अक्साइड बेनि जाहोनाव जायो आरो माखासे इन्डास्ट्रिफोरा बेसोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बिसोरनिफ्राय ओंखारनाय दाखोर मैला आरो मा होनो बांद्राय प्लास्टिक इउस खालामनायनि थाखायबो जोंनि आब हौवाया गुबुंले जायो नङाथाये होनोमबा
औ नांगौ।
औ आरो माखासेखौ नोंथाङा बुंदो नामा
औ जों नोंथांनि बुंनाय नोंथां बुंनाया सैथो थारैनो नोंथाङा जे बुंदों बियो दंफां जों दंफां दानफायनायनि थाखाय दों आरो गोबां बिदिनो गोबां जोंनि हाग्रामा गिदिर गिदिरखौ दानफायनानै गोबां बिदिनोद गिदिर गिदिर नफोर लु फेक्टरिफोर लुदों नोंगौ बिनि थाखाय जादों गोबां जोंहा गुबुंले जानायखौ नुदों आरो गोबां बिदिनो गाज्रि गाज्रि उखुन्दैफोर बा कार्बन दडाइ अक्साइदफोर गनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनिफ्राय जोंनि बे आबहावायावहाय जोंनि बारहावाफोरजों मिलायनानै बेफोरो जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जानो हमगासिनो बा गाज्रि जादों जों बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो बिनि जाहोनफोरा बिनि जाहोन बे गाज्रि जानायनि जाहोनफोराव जों मानसि सुबुं माहारिनिनो आखाइ दङ मानोना जोंनो बेफोर गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोर आरो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर न'फोर लुनायाव जों गोबां बिदिनो दंफांफोर लाइ दंफां बिदिनो बायदिसिना गोबां जोङो जोंनि मिथिंगाखौहाय गाज्रि खालामलांदों सुबुं माहारियानो बेखायनो जोङो बिनि जाहोना जों सुबुं माहारियानो बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां बिदिनो गाज्रि गाज्रि मुवाफोर बाहायनायनि थाखायबो गोबां बिदिनो जों बिदिनो गोबां जोंनि आबहावाफोरखौ गुबुंले जानायखौ नुनो मोनदों जेरै जों गोबां प्लास्टिकफोर आरो जोङो जोंनि बुस्थुफोरखौबो जोबलांनायखौ जों औ बे बांद्राय
बेफोरखौ औ औ बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो जेनेबा माखासे गोबां राहाफोर लानो हायो जेरै जोङो दंफां जेसेबां हागौ एसेबां बिफां लाइफांखौ बासायनांगोन गायनांगोन प्लास्टिक खमायनायखौ प्लास्टिकनि बांद्राय इउस खालामनानै माने जेरावनो मेरावनो माबायोन जोङो गारलाबायो जेसे हागौ एसेनो ओ उम प्लास्टिकफोरखौ रिसाइकेल खालामनानै गोदानै जेनेबा बा हायफिननाय जेराव जोङो जेरावनो मेरावनो गारा दैफोराव गारलाबाया बेफोरखौ खमायनांगोन आरो लोगोसे जेनेबा जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय हमथानो थाखायबाथ' जों बेफोरखौ मावखानांगोन ओमफ्राय गारि मथराव जेनेबा जोङो बांद्राय दाथ' मा होनो बेटारि बायदि बायदिनिबो गारि ओंखारबायना बेफोरखौ जों थावनि बे जाय जाय बुस्थुआ कार्बन डाइ अक्साइड ओंखारो उखुन्दै ओंखारो बेफोर गारि बाहायनायखौ ख‌ खम खालामनांगोन आरो। आबहावाखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनोबा आरो जोंदि दासान्दि जेनेबा जोंदि आबाद मावनायाव बांद्राय रासायनिक हा हासार बाहायोना बेफोर बेफोरनि फ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो जेरै हा-हाया गुबुंले जाबाय मानो होनबा बेयाव मा होनो मिथिंगानि फ्राय मोननाय जेनेबा हासार बायदिखौ बाहायनाय जाया ना जोंनिया जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोन नाय हासार जेनेबा जोंथ' गोबोरखिखौ गोबाव सम फेसेवनायनि उनाव बेखौनो हासार महरै बाहायोमोन ना गोदो बेफोरनि था‌ खाय जोंनिया गोदो खम जायोमोन नाथाय दाथ' रासायनिक हाथाइनिफ्राय मोननाय मा खासे ओ केमिकेल गोनां हासारफोरखौ बाहायो बेनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो।
औ औ जिथु इयुनावहाय जोंहा बे आबादखौ मोननो थांनाय नङा जोबलांगोन
औ औ
औ बे बे हाया जोंहा गाज्रि जालांगोन जिथु जोंनि इयुननि फिरिफोरा बे हायाव आबाद मावनानै जालांनो हानाय नङा आरो बे औ बे केमिकेला
आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानोबा आरो माखासे जों मा होनो माखासे खहाबो दं जोंहा बांद्राय जेनेबा जों आबहावा मा मा ख'हा जायो जों हा जेनेबा आबहावाया आबहावाया गुबुंले जायोबा जोंहा हां लानायाव खस सुजायो जेनबा बार मन्दोलाव अजन लेयारा बांद्राय बिदुं जायोबा जेनेबा मा होनो अ ओ अजन लेयाराथ' जोंनि बे ओ मुलुगखौ बुहुमखौ माबानानै दंना जोनि बारमणडल ओ एटमसफेयारखौ जेनेबा बियो कन्ट्रल खालामोना बेयो बां द्राय जायोबा बियो बायो गुबुंले जायो अब्ला जेनबा मा होनो जोंनि बे बुहुमा अखमबा बांद्राय गुदुंद्राय जागोन अखमबा एकदम गुसु जेनबा लैथोफोरनि दैया दावखोयोना बेफोरनि जाहोनावबो ओ जेनबा आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावबो जेनेबा बारमण्डलनि माबाया टेम प्रेसारा माने कोन आनकनट्रल जायो आमफ्रायो मानसि फोराबो माखासे अक्सिजेननि जों अक्सिजेन लानायाव माने खम खमि जायो बिनि थाखायनो जों जेसे हागौ एसे माने बिफां लाइफां गायनांगौ। ओ मिथिंगाखौं सं संरैखा खालामनो थाखाय माखासे एन जि अ बागेराफोराबो माने गोबां राहा लादों बिफां गायनाय एवारनेस प्रग्राम खुंनाय गामि गामि थांनानै बेफोरनो आरो आरो आरो
सरखारा जि औ सरखारा जिथु बुंदों दं फां गायनांगौ मानांगौ ओमफ्राय माखासे खेथ्रआवहाय सरखारफोरा गावसोरनो दंफांफोर दानफायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो?
दंफां दानफायनाया जेनेबा उम बबेबा बबेबायाव दानफायनो नाङा खिन्थु लामा सामा अबबा अबबायाव दानफाय नाया जाखायो बेफोरो जेनेबा
ओ माखासे खामानिफोर थायोना जोंनियाव बेफोरनि जेनेबा गोदान नहायबाफोर बिल्डदिंफोर लुनोबा मानोबा जायगा दहुननानै बेयाव माबानाय जायो खिन्थु जों ङो बे माबाखौ हमथानो नांगौ आरो होबथानो नांङा।
दानफनायखौ बन्द' खालामनांगौ।
जों अब्ला गोबां बेखौ जों साननांगोन जे जों जोंनिया दंफांफोराख गोबां जों गोबां बिदिनो नांगौनि बाराव अखाखौ मोनगासिनो जों बा नांगौनि बारा हादों अखाफोरा अबा अबा जायगायाव आरो नांगौनि बारा सान्दुं दुंनायखौ जों नुगासि नो। बेफोरनि जाहोनाव जोंहा बे दंफांफोर दानफायनाय आरो गोबां बिदिनो। गराजि गारजि उखुन्दैफोर पलुस जों जानायफोरनि थाखाय जादों आरो बेफोरखौ नुनो थांगासिनो जोंहा गोबां आबाद मावनायाव दैनो दैनि आंखालखौ नुनो मोनदों अ अबबा अबबा जायगायाव बा अबबा अबबा जायगायाव गोबां दैबानाफोर जों नुनो मोनगासिनो जोंनि आसामावनो औ स जोंनि आसामाव बा नथिस्टआवनो जोंहा बे बोसोराव गोबां दै लोमसावदों। दै बाना जागासिनो नर्थ नदिस जायगायाव आरो जोंहा ओरै साउथ इण्डियाखै बा नर्थ इण्डियाखै ओरैजाय गोबां जों लोम गोबां जिथु इस्रोरा खरनजोंहाय गोबां बिदिनो थाहाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। औ गोबां खरनखौ नुनो मोनदों आरो देग्लायहाय बिसनियाव ओमफाय जोंनिथिंहाय देग्लाय गोबां बिदिनो दैबानाफोरजों लोमसावनाय गोबां बिदिनो सो गोबां सैसोन गोनां जादों। बे बिनि जाहोनफोरखौ आं सानो बे गुबुंले जानायफोरनि थाखायनो बे बा ओमफ्राय जोंहा बेफोरो जेथु जोंहा फिक्साव गैला बेयो
औ औ बेनिफोरनि जाहोनावनो जायो आरो माखासे जेनेबा बेफोर ओ बांद्राय बारहावा माबायोबा जेनेबा ओ गुबुंले जायो। जायोबा एसिड अखाबो जायो एसिड अखाबो हायो। एसिड एसिड अखा हायोब्ला जोंहा माखासे गोबां जेनेबा सिक ओ जोंनि बिगुरनि बेरामफोर स्किन प्रब्लेम बेफोर फोरजों जोङो माने बे अखायाथ' जेनेबा बारमन्दलनि गुबुंले जानायनि थाखाय अखाजों मिक्स जानायनिआव जेनेबा साल्फार डाइअक्साइडआ बांद्राय जायोबा बारहावायाव बेयो बे बारमणडलाव बे अखानि अखाजों मिक्स जानानै जोंनि बुहुमाव गोलैबा बे एसिड अखा महरै गोग्लैयोना जोंनि बे बुहुमाव हायो होनबा बे जेब्ला एसिट अखाया जोंनिआव जेनेबा जोंनि मोदोमाव बोरैबाफोर नाङो बा बा माखासे बिल्डिंफोर माबाफोराव नाङोबाबो जोंहा गोबां खहा जायो जेरै ओ बिल्डिं ओ बिल्दिं फोरनि कालारा मा जायो जोंना खारो आरो माखा से जोंहा जेरै स्किन प्रब्लेम जायो स्किन केन्सार जायो बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां खहा लाब बोयो आरो जोंनि जिउआव बेनिखायनो जों जेसे हागौ एसे जेनेबा आबहावाखौ संरैखा खालामनोबा ओ रैखा खालामनो जोङो जों जोंनि जोंनि सायावनो ना जेनेबा जों सुबुं माहारिनि सायावनो ना जों इयुन जोलैनि थाखाय जेनेबा जों मिथिंगाखौ रैखा खालामना जोंनि दा जोंनि दा जों जायफोर दा दङ बिस जोंनिनो माने बिबान आरो आं सानो बिदि नोंथाङा मा बुङो
औ नंगौ नोंथाङा बुंदों बे थार बाथ्रा आंबो नोंथां जे सानदों बिदिनो सान्दों नोंथां जोंना दिनै ना समावबो जाबाय नामा
औ औ दे आं होनबा गोजोननाय थाबाय दे
औ नोंथांजों राय्लायनानै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ दे